औ ओन।
खलुमबाय। ओ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।
नोंथाङा
औ आङो दा ओरैनो। दङ। नोंथाङालाय।
औ औ आंबो दं बिदिनो एरैनो दं। उम।
हेलौ।
औ।
जों दा। ओ सावथ बर'फोरनि सावथ थुन मुलुगनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ औ।
औ ओ नोंथाङा बरफोरनि सावथुन मुलुगनि सायाव मा होनो मा बुंनो सानो एसे ए फोरमायना होनो हागोन।
औ। माने बर'फोरनि सावथुन होनबाथ ओ गोदोनिखौ नायोबा एसेबां माने हाइ फाइ माने ओ हिन्दी जेनेबा बलिउदफोरनि बादि नुनो मोना बर'फोरनि सावथुनखौ गोदोनिखौ नायोबा ओमफ्राय दायो एसे जौगाबाय बुंनो हायो ओमफ्राय बिदिनो गोदोनि सावथुनफोराव लाइटिंआनो जा केमेरा कुलि कुवालिटियानो जा गासिबो माने बिराद माने गाज्रि गाज्रिबो माने गाज्रिद्राय नङा थेवब्लाबो एसे थिग थागद्रायबो बुंजाया गाहायावनो दंमोन ओमफ्राय दायो माने एसे रांखान्थि मुलाम्फ जों लोगोसे बिजनेस लाइनजों खारनायजों लोगोसे माने एसे जौगाबाय बुंजायो ओमफ्राय बिदिनो बरफोरनि सावथुननि बागै बुङोब्ला जों गोदो बांसिन हारि जेनेबा बिनो ओम माबा मोनसे थांखि लानानै जु बानायनाय नुनो मोनोमोन आरो बांसिन नखरारि जायो ओमफ्राय समाजारि बेफोरखौ नुनो मोनो आ ओम बांसिन दायो उम बेबायदिनो समाजारि आरो नखरारिखौनो नुयो दासिमबो ओमफ्राय इदिनो गोदान गोदान माने मा होननांगौ बलिउद जेनेबा बलिउदानो जा हलिउदानो जा बिसोर जा थांखिजों बानाय बेबायदिनो खारनो हमबाय आरोना एसे एसे सोलायबोबाय थांखिफोरा ओमफ्राय दा नोंथाङा बर' सावथुननि बागै हा ओ जेसेबां हायो एसेबां खोन्थानोबावनो हागोन नामा माने आं मोजाङै मिथिजोबाना बेखायनो।
अ नों थाङा ओ जेबायदि बुंदों गोदो बर'फोरनियाव जेरैबाय दि बे केमेरा कुवालिटिया आरो गोदो बिराद सुबुं फोरनिबो आंखाल जायोमोन ना जेरै बर' सुबुं फोरनियाव ओ बर' सुबुंफोरा बायजोआव ओंखारनो मोना। आ आरो बेवहाय थ' सावथुन बानायोबाथ' जा जेनेबा हौवा मानसिजोंल' बानायनो हाया बेवहाय हिन्जाव हौवा सानैनोबो गोनांथि जायोमोन मानो ओ बिदिनो गोदोनि समाव बर'फोरनियाव बिदिनो हिनजाव खौ बायजोआव ओंखारनो होयै मानो होयि बिदि गोबां दंङमोन बेनि जाहोनावबो गोदो सावथुन बानायनायफोरा गोबां खम नुनो मोनो। आरो गोदोनि साव थुन होनोबाथ' गोबां खम रोखोमनिखौनो नुनो मोन खायो जेरैबायदि गोदो आलाइअरन बिदिनो गोबां खम नुनो मोनो आरो दा नाथाय जेरै गुबुन फोरनिखौ नुनानै बर'फोराबो एसे सोलायबोनो हमबाय ओ जाहाथे बेबायदि थायोबा बे बर' हारिया जौगानो हानाय नङा होननानै बिदिनो गोबांस सोलायबोबाय जेरैबायदिग केमेेराफोराब उ बानाय माबा बानायनायफोराव सावथुन बानायनाय फ्राव केमेरानि सोलाय नाय बिदिनो आरो गान्नाय जोमनायनि सोलायनाय बुहुद फैदों बेफोरबायदि सावथुन मुलुगाव ओ बिदिनोसै आरो नोंथाङा जिसे जिबायदि बुंदों। बिदिनो आरोब बर'फोरा बांसि दिनै माने ओ जेरैस समाजारि गामियारि आरो न'खरारि बिब फोरबौ लानानै गोबां सावथुन बानायबोदों आरो दासिमबो बेफोरबायदिखौनो नुनो मोनो मानो होनोब्ला बर'फोरा बर'फोर ने बेफोरबायदि माबा मोस थांखि लानानै बर'फोरा गोदो सावथुनखौ बानायबोदोंमोन जे बर'फोरा गोग्लैसोनायखौ एस जेबाबो माने दावखोहोनो बेफोरबायदि थांखि लानानै बानायबोनायखौ नुबोदों आरो नोंथाङा ओ औ
औ औ मा सोंनो
ओ जेनेबा दानि सावथुन मुलुग आरो गोदोनि सावथुनदों बेसेबां सोलायनाय नुदों
अ सोलायनायखौ बुङोब्लाथ' बिराद सोलायनाय नुनो मोनदों माने नोंथाङा बुंदों जे गोदो गोदाय माने हिनजावफोरखौ बेबायाददि आगारामोन माने बुंनो थाङोब्ला बेखौ बुंनांगोन ओ हिनजावफोरखौनो बांसिन माने सावथुन मुलुगाव बा हारिमुनि मुलुगावनो ओंखारहोनो नागिरखायामोन नालाय बेखायनो माने गोदो बिराद खममोन आरो मानसिफ्रा नांगौ बादि मोनामोन बेनिखायनो
औ
बिबाङाबो खम ओंखारबोगासिनो गोदो ओमफ्राय दायो साननानै नायोब्ला माने बिजिरनानै नायोब्ला नुयोखि दा बयखौबो समान नोजोरै नायो बयबो समान नोजोरैनो ओंखारो ओमफ्राय बिनि थाखायनो दा साव थुनाबो माने नांगौ बायदि जखानि बे नायग्राफ्राबो माने नायनो लुबैयोना बिदि मोजां मोजां जेनबा मोजां मोजां थांखि जों दिहुनोबा नायनो लुबैयो ओमफ्राय नायग्राफ्राबो मान जमा जानानै थायो नालाय ओमफ्रायो बिनि था खायनो सावथुनाबो नांगौ जखानि ओंखारो दायो ओमफफ्राय गासिबो कुवालिटिनिफ्राय लानानै एक्टिं गासिबो माने दा एसे मोजाङावनो बुंजायो ओमफ्राय गोदोनिया एक्टिंफ्रा मोजां मोनबाबो खायसेनि एक्टिंफ्रा मोजां मोनबाबो माने क्वालिटिया आरो केमेराया केपचार खालाम ओम औ केपचार खालामजोबनो हायियाव माने बिसिनि एक्टिं जादोंबाबो जोङो माने मोजाङै क्लियारै नुनो
औ दा बेखायनो खायसे खायसे ओ सावथुनफोरखौथ' नुनो मोनो लिया बेफोरबायदि माबा मि जाहैनि थाखायनो दा औ गोमा लांबाय।
आरो कुवालिटिया माने मोजाङै थायाब्ला माने गोबावैबो थानो हाया जाहैबाय नालाय क्लियार जों क्लियार दा मोनफिननो हाला गासिबो बुस्थुखौनो बेनो आरो ओमफ्राय नोंथांनिसिम मोनसे सोंलु नोंथाङा माबादि माबादि आयदानि फिल्मखौ जेनेबा फिल्मानो जा सावथुन जायखिजाया सावथुनखौ नों माबायदिखौ नायनो मोजां मोनो नोंथाङा खोन्थानो हागोन।
बिदिनो सावथुन होनोबा माने गासिबो सावथुनखौ माने नायनो मोजां नङा बिदि नङा गासिबो सावथुनखौनो नायनो मोजां मोनो जेरै समाजारि न' खरारि नाथाय बेफोराव माने मोनसे थां कि जेने बा माबा मोनसे ओ मोजां थांखि हाबनानै थायोबा
औ औ
थायोबा बिदिखौ मोजां मोनो आरो बिदिनो आरो बिदिनो कमेडि औ बोसोन होनाय ओमफ्राय बिदिनो कमेडियान बेफोरबायदिखौबो मोजां मोनो ओ बिदि नङा खि गासिबो कमिडियानखौनो मोजां मोनो। माने बिदिनो सावथुन फोराव माबा मोनसे गियान होनायजों लोगोसे मिनि होनाय सोरबा गाबहोनाय बिदिखौबो मोजां मोनो आरो ओम नोंथाङा माबायदिखौ मोजां मोनो?
आंबो माने आंबो गासिबो माने गासिबोनि गेजेराव माखौबा माखौबा मोजां मोनो माखौबा मोजां मोना बे थाखायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो नों बुंनाय बादिनो बिदिनो बोसोन गोनां जेनेबा ओ अबेबा सावथुननि गेजेरजों जों माबा मोनसे गियान मोननो हादों बेबायदि सावथुनखौ मोजां मोजां मोनो आरो ओमफाय बिदिनो आं बांद्राय कमेडि टाइपनिखौ आं बारा मोजां मोना बांद्राय कमेडिखौ माने आं मोजांखौनो मोनखाया आरो ना ओमफ्राय खिनथु आङो सर्ट मुभि फोरखौबो बारा नायनो मोजां मोना नाथाय फुल मुभि नायोबाथाय फुल मुभिफोरखौ नायनो मोजां मोनो औ बेनो अ अ माने स्टरिया माने पुल ना सर्ट मुभिनिया ससे गाबोन ससे बेबायदि अ पार्ट पार्ट जालांबाय थायो। बिनि थाखाय
ओ माने बिदि सर्ट मुभिखौ बानायबाथाय माने
उम अ आंगायलाङो माने
गेजेरनिफ्राय गोदान गोदान हाबदेरबाय थायो आरो केरेक्टारफोरा सोरनाबा सोरनाबा सोलायबाय थायो।
औ बेनि थाखाय मोजांमोना आरो औ।
माने आंगायनाय मोनलाङो आरोना मा नायबावनो बिदि जायो। माने जेनेबा दा माबा माबा बुंदोंमोन बुंलाय नोंथाङा
ओ माने दा जोंनि गेजेरावबोथ' गोबां मिउजिक भिडिअफोरबो ओंखारो मिउजिक भिडिअफोर खौ लानानै नों नोंथाङा मा बुंनो सानो माने जोंनि गेजेराव दा बेसेबां माने नांगौनि नांगौ बादि मोजां जखानि मिउजिक भिडिअ ओंखारोना गोदो साबसिन ओंखारोमोन नों मा बुंनो सानो नोंथाङा?
आं मिउजिक भिडिअ'नि सायाव बुंबाथ' आं गोदोनिखौ बांसिन साबसिन मोनोमोन। मानो होनोब्ला गोदोनि जेरैबायदि मेथाइ आरो मोसानाय बे गोबां मोजां मोनोमोन आरो आं गोदोनि आरो गोदान मुगायाव सोर लाबोनानै गोलैनानै जौगादों जौगानाया नाथाय खायसे बेबायदि बर'नि जेरैबायदि गाननाय जोमनाय आरो खायसे बर'नि बेफोरबायदि मे थाइ बेफोर मेथाइफोरा माने गोमालांनो हमबाय आरो जेरैबाय दि गाननाय जोमनाय आरो मोसानाय फोरा गोबां गोहोमाव गोलैनानै खायसे गारजि गारजि बो बिदि मोनदों नाथाय गोदोनिया बेफोरबायदि नङामोन ओ गोदोनि खौ आं बांसिन मोजांसिन मोनो मानो होनो दोनि मेथ थाइ आरो बेफोर बायदि मिउजिक भिडिअ बेफ फोर माने गोबां माबा मोनसे मिजिं माबा मोनसे थांखि बेफोर बायदि नुनो मोनोमोन नाथाय दा माने गोबां सोलायनाय मोनबाय बै गुबुन हारिखौ नुनानै मा बा मोनसे माने गोदान गोदान लुबैनानै माने गोदोनिखौ गारबोनो हमबाय नाथ थाय बिदि नङा खि जौगायाखै जौगादों एसेब्लाबो नाथाय गोदोनिखौ गार नानै आरो आंनिबा सानो गोदोनिखौ गारालासिनो बेफोर बायदिनो लाखि नानै गोदान गोदान टेकनिकफोरजों बानाय नाया मोज
औ माने रिमेकफोर खालामोबाना गोदोनिखौ
औ औ औ
ओ माने नोंथाङा बुंनाय बादिनो ना बियो गोदोनिया माने गासिबो जेनेबा मेथाइफोरनि लिरिक्सफोरखौनो नाय ओ लिरिस्कफोरखौ नायोबा जों नुनो मोनो गामिनि एकदम गामियाव जाबादि राव बाहायो ओं थासारि राव बाहायो बेफोरखौ लानानै एकदम दोरोङारि एकदम दोरोङारि बेरखांनाय बेफोरो लिरिक्स जाव बेरखाङोमोन आरोना बर'नि रावानो जेनेबा आं एकदम आं गोयै बेरखाङोमोन ओमफ्राय दानिखौ नायोबा माने एकदम सोलायखाबाय आरो ओमथाय बेफोरखौ नायोबा गोदोनिया साब सिनमोन आरोना खोनासंनो ना उम ओमफ्राय बेनि थाखायनो दा एसे एसे सोलायनो ओ मा बुंनो अ अ
उम गोजोननाय थाबाय थांनि सिम रायज्लायनानै मोजां मोनबाय ओं